नोंथाङा मा खालामदों?
औ आंथ' नै बारसो जागासिनो नोंथां आरो बिदिनो दुब्लियाव एसे माइ गायनायखौ नायफैदोंमोन आं।
औ औ अ नोंथां नोंनाव माबा सोंग्रोनो एबारथ' माइ गायनायनि सिजोन जागासिनो नालाय नोंथांनाव माने खौ सोंहरनो माइखौ बोरै गायो माने खोथियाफोरखौ बोरै मोनबोयो
औ दे होमबा नोंथां आं एसे जा मिथियो बेखौ खिथाहरसै होनबा नों नोंथांनो गिबियावनो जों माइखौथ' गोदोनिफ्रायनो जेनेबा उदै सुफुंनो थाखाय गायबोयो बांसिन माने गोदोनिफ्रायनो जों माइ गायनो थाखायथ' जों दैनि गोबां बिबां नांगौना नोंथां माने हायाथ' जेब्ला हाब्रु जानानै मोननांगोन होमब्लासो माइ गायजायो बिनि थाखायनो बां सिम दैखौ सोनारनानै दाथ' जेनेबा दैज्लां बोथोर बा गोलोम बोथोर बे समावहायसो बांसिन माइ गायो आरोना नों
औ
गोरानाव जाग्रा मेसेङाव जाग्रा माइबो दं खिन्थु मेसेङाव जाग्रा माइआ एसे गोबां माने मोजां बुरजा मोना आर ना ओंखायनो दा बांसिन बे दैज्लां बोथोर फ्रुब् गायनाय माइखौ मानसिफ्रा गायो बिदिनो माइ होनोबाथ' बांसिन मानसिफ्रा बिदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन माइ दङ जेरै जयबांला कल अनो जोसा माइब्रा बायदिफोरखौ गायो आरोना जों माइ गायग्रोनो थाखायथ' फारसआवहाय जों दैखौ सोनानै लाग्रोबाय दुब्लि फोराव जेरैखि जाया माजों सोयो दंग'जों सोयो ना मेसिननिफ्राय हुगारो जिखुनु फोथारा माने गिसि हाब्रु जानाय बायदि जों बुरजा दै सोनानै लाग्रोबाय बिनि उनावहाय जों बेखौ मोसौजों नङाब्ला ट्रेक्टरजों हालेवबाय आरोना नोंथां हालेवनानै माने जों गिबियाव फोरान फोमोनग्रोनानै लाबाय हाखौ थिया होनो जायखौ बेखौ जों गिबि औ खोथियाखौ माने जों फोग्रोनानै लाबाय बिनि उनावहाय खोथिया आ जेब्ला माबायो बेखौहाय देरो अब्ला जों बे खोथियाखौ फुनानै लाबाय फुनानै उनावहाय जों बिदिनो माइ गायग्रा हाखौबो मोसौ जों नङाखि ट्रेक्टरजों हालेवनानै एसे फोमोननानै लानानै माने बिदिनो गुरै खालामना लाबाय होनबा उनावहाय जों हाजिरा नङाखि बिदिनो मानसिफोर लिंनानै गायसिगोन आरो ना बिथां माइखौहाय बिदिनो माइया देरनो थाखायथ' बिदिनो माबा सम लायो आरोना बिदिनो जेनेबा मास मोनबा सय माससो बिदि लायो माइआ हाजानायसिम बिनिखायनो जेब्ला माइआाहाय गायनानै दोननानैल' जानाय नङा जों माइफोरनि आलि बायदिफोराव माने हा रुजुनाय मानायफोरखौ मुलि सारनानै मान फोसाबनांगोन आरो आरो माया जाहाथे मोजां जायो बिनि थाखाय जों माइखौ नांगौबायदि दै होनांगोन हासार होनांगोन आरो ना गोरलै समावहाय ओमफ्राय जेब्ला दे देरो अब्लाथ' टेनसन गैला जेब्ला माइआहाय देरो बिदिनो ओ बै समजों लोगोसे जेब्ला देरलांबाय थायो फिथाइ गोरलै गोरलै खिलियो अब्ला जों जाहाथे मोसौ मैसो फोरा बेनि सिनाव हाबनो हाया बिनि थाखायनो जों जेनेबा सोरगिदिं बेरा बायदिसिना होनानै दोननांगौ आरो ना बांसिनानो माने मोसौ मैसोफोरखौ गोजानाव लाखिनांगौ आरो माइ गायनाय जायगानिफ्राय बिनि उनाव जेब्ला लासैनो माइआहाय मोनगोन अब्ला जों बेखौहाय बिदिनो हाजिरा बायदिसिना मानसि फोरखौ लिंनानै हा हानांसिगोन आरो हानानै दा थह गोबां रोखोमनि आयदा माने गोदान गोदान आगजुफोर ओंखारबा माइफोरखौ मेसिनजोंनो दाखां हासै खिन्थु बांसिनानो जोंना मानसिफ्रासो हायो। खासि होनो आरोोना खासि होननाय आगजुजों जोंना बिदिनो हाखांनायनि मानसिफोरा बिदिनो माइ मारा नागा मेचिन लाबोनानै माइखौ मारा होस होसिगोन आरो मारा होनानै सोरबा सोरबा गोदोनि समावथ' माने मोसौजोंहाय मारा होयोमोन दा मोसौजों होनाय गैला दाथ' फोर मेसिनावनो माबााजोबो दसेनो जानाय बायदि मेसिनावहाय मारा होनानै माने खेबसेनो खालामामखायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला मोसौजों मोसौजों मारा होबाथ' गोबाव सम सम लायो नालाय दाथ' माने बे मेसिनजोंद बिनो बेसेबांबा सय बिगा सात बिगानि माइब्लाबो जेनेबा एगन दा दुइ देर घन्टायावनो माने जोबजोबनाय जाखायो आरो ना खेबसयावनो स्र' जाखायो बेनिखायनो आजिखालि बांसिन सुबुंफोरानो मेसिनजों मारा लाोना गोरलै राहा बायदि हबा नोंथ नोंथांथ' आं जेनेबा माइनि बागै खिजाबाय हबा नोंथाङा आंनो एसे माबा बेसर फोनायनि बागै खिथाहरदो दे
दे नोंख बांसिनथानोसै। बेस बेफोर फोनायाबो एसे माइ फोनाय बायदियानो होनजायो फासआव हाखौ हालौवग्रोनांगौ आरो ना ट्रेक्टरजों एबा माबाजों जायखिया मोसौ नांगोलजोंनो हालेवबायबा एबा ट्रेक्टर ट्रेक्टरजोंनो हालेवो दानि दिनाव ट्रेक्टर सोलि जोबखायो नालाय ट्रेक्टरबा ट्रेक्टरनोालोब बेखौ हला हालेवखांनायनि उनाव बेयाव माने माबासिगोन आरोोना बेसर बेसर बेगर थायोना बेखौ फोसिगोन आरोना बेयाव बिसोर बेसोर बेगर फोना बेयाव हासार बायदिसिना होसिगोन ओमफ्राय हासार हासारि संनानै बिदिनो नेनांगोन आर ना एसे अखा अखा अखा बारा हानो मोना बेयाव अखा बांद्रु हाबा माने बेरथ'आ गाज्रि जाजोबगोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो साननैसो थानानै एसे माने बिस जोंस बिदि थानानै बेसरनिफ्राय फुलि ओंखारसिगोन ओमफ्राय बि लासैयैनो माने माबा एसे नोन आरोख
औ।
जेब्ला बे बेसरा माने माबागोन बिबार बारना बिबार बारगोन अब्ला बे बेसरखौ नायनो बिराद समायनाबो नुयो आरोना फ्रा माने फटकबो साफाय फैलाबायो बेसरफ्राव बेफारखौ एसे म बेफखौ मानि एसे थाल लानांगोन आरो ना मानसिफ्रा माने गाग्लि गुग्लि खालामनो हागौ बेफोरखौाव बेखौ' माने बेयाव मुस्रिबो सोंना रोंनांगोन बेसरा मोजां जानायनि थाखाय एबा मोसौफ्रा जाफैया एबा बोरमा जेथिया जुनारफ्रा जाफैयो आरोना बेसरखौ बिनि थाखाय मोजां बे थाल लानांगोन बेसरखौबो ओमफफ्राय जेब्ला बेस बेथरा माने फिथाइ बायदि जासिगोन आरोना बिनि सिङाव बेगर थागोन बे बेगरखौ जोङो थावबो फेरेबनो हायो थावबो दुरुंनो हायो बेजों जाग्रा थाव ओमफ्राय होनोबा बेसरनि थावा बिराद फ्रेस होना होनजायो आरो ना बेसरनि थावखौ दाना बिराद मोननोबो रेयार जाबाय बेसरनि थावखौ दाना थ थाव नायोबा बांसिन केमिकेलसो होजोबगोन नालाय
औ
फोरनि बायदि रेयार थाव गैया आरो गोदोनि दिनावबो बांसिन बेसरनि थावसो जायोमोन जोंनि आबै आबौमोनाबो बेनो आरो ना नोंथां बे स फोर बेसरा जानोबो गोथाव बिनि बिलाइखौ जानोबो गोथाव जायो ओमफाय बिनि बेगराबो थावननि थाखाय बिराद मोजां आरोना नोंथां खोनो होननोसै दां
औ होमबा नोंथांमोनाथ बेसर गायोना होमबा बिरादनो
जोंहा माने दाथ' गाया सिगां आबै आबौआ गायोमोन आरोना नोंथां गोदोहाय। आं आबै आबौमोननाव थानाय समाव बिसोरखौ गायनाय नुबोदोंमोन आरो।
ओ बिदि
खिन्थानाय जाबाय
उम नोंगौ नोंथांबा होमबा नोंथाङा जाखांबायमोन नामा माबा ओंखामफोर
औ नोंथां जाखांबायमोन माबासो जोंनि जोंना ओंख्रिया माबासो ओंख्रिथ गैयामोन मैथाजों सयाबिनसोमोन
औ बे गोथावानो माथो होनबा ओमफाय जेनेबा नोंथां बे नोंथाङाथ दा बुंबाय सयाबिन होननानै जेनेबा सयाबिन जायोब्ला देहानि थाखाय माबायदि मुलाम्फा जायो जेने खिथानो हागोन नामा?
जायोबा आरो ना सयाबिनाथ देहानि थाखाय मोजाङानो एसे होमबाबो बारा मोजां खौ‌ होनजाया बे ओरैनो सुवाबिन नरमेल बेगरसो नालाय बे बेगरथ होनजाया बे माने जाग्रा बुथ आरोना बारा भिटामिन थाया ओरैनो नरमेल
उम
सयाबिनखौबो जानायनि थाखाय फासआव बेखौ दैयाव सोमग्रोनांगौ आरो ना बा सोमनायनि उनाव बेखौ आराम स्र सुनांगौ सयाबिनखौ होनबा होमबाना गुरै आराम जासिगोन आरो ओमफाय बेखौ थावआव एवगोरदो सआबिनखौ
औ
सवाबिनखौ ओमफ्राय गोबां जानो हायो आरो ना बेदर बायदिबो मोनजालायो सुवाबिनखो जानोबा गोथाव औ दे नोंथां
औ जों ओ जोंनाबो बिदिनो ओंख्रिया माबासोमोन नोंथां आलुजों बिदिनो बयलार ओंख्रिसोमोन
उम नोंथाङा गोथाव मोनथारो नामा आलुजों बयलार?
ओ‌ गोथावानो जायो नोंथां। मानो होनोब्ला बयलारा देहानि थाखाय इसिबां मोजां नङा माने बयलारखौ ज मुलि होनानैसो फियो नालाय
उम
बेखायनो माने एसे मोजां नङा देहानि थाखाय खिन्थु माने जानोथ गोथाव जायो नोंथां बयलार ओ जोबोरैनो बयलार आलु बयलार आलु होननानै बुङोब्लाथ आरो गोदोनिफ्रायनो संबोनाय ओंख्रि बियो बिराद माने संनो रोंनायजों खोथा आरोना नोंथां जाबायदि संगोन बिदिसो गोथाव जागोन आरो बांद्रायबो जाजाया आरो ना बयलारफोरखौ देहाया दुरबल जायो। जोंनि हाराफोरा केलसियाम खमायनाय जायो बांद्राय ब्रयलार जाबाथाय। बिदिनो मोदोमफोरा बुयो गोबां माने बायदि रोखोमनि बेरामफोर जानो हागौ आरोना नों थां बांद्रायबोयला जाबाय थायोब्ला जायोब्लाबो लिमिट जायोब्लाबो लिमिट नि जांगौ बफोरखौ बांसिनानो जोंनाथ' जेनेबा बा लकेल दाउखौसो जाखायो नोंथां माने लकेल दाउआथ' जों ओरैनो नरमेल देरबोनाय नालाय मुलि होआ मा होआनो।
औ नोंथां।
होमबा नोंथां सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा?
औ दे दोनथ'नोसै दे नोंथां गोजोनथों दे।
औ दे।